खोनादों बिदिबा जों दिनैनि सावरायनायखौ जों जागायजेननोसै औ आं सानदों खि दिनै जों आ जोंनि आथिखालनि बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा माबोरै ओ बेफार फालांगि खालामनाया मोजां मा मा ओ मा मा थांखि लानानै जों बेफार फालांगि खालामनांगौ बा मा मा ओ मा मा बिथिङाव जों बेफार फालांगि खालामनानै जों गावनि गावनि केरियारफोरखौ बानायनो हायो बा गावनि खामानि मावनांगौखौ जों मावलांबाय थानो हायो आरो जों माब्रै जोंनि रांखान्थि बा रांखावरिखौ खामायनानै जों हादोरावहा जोंनि रांखान्थि बारायनायखौ जों माबोरै हेफाजाब होनो हायो बेनि सोमोन्दै एसे सावरायनोसै नङा होमबा। औ दा जाहैबाय आथिखालावथ' जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा बांसिनानो सोरखारि साख्रिनि स थुआवनो खारो नङा होमबा। उन उन औ बांसिनानो माने स लि सोरखारि साख्रिल' नांगौ बा सोरखारि साख्रिनि थाखाय नांग्रोयो आरो बा ट्राइ खालामग्रोयो गासिबो गासैबोथ' सोरखारि साख्रि मोनगोन बेथ' खोथा नंजोबा नङा होमबा
नंगौ नोंथां नंगौ।
ओंखायनो जों सोरखारि साख्रिखौ गासैबो ट्राइ खालामनांगौ बि नांगौ जाय जाय गोसो दं बा आरो माखासे लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा फाइ भद फोरावबो थांलाबायो प्राइभेट कम्पानिफ्राव खामानि मावहैयो बा बेबायदिनो साख्रिबो माव माव गासिनो बा मावबाय दं आरो बेबादिनो जाय बिथांमोना सोरखारि साख्रिनि थाखाय नाजादों दा नाजानांगौ नाजानाया गाज्रि नङा बा गोरोन्थि नङा बा नाजानांगौ आरो नाथाय एफाग्राब बहुद जोबोद बोसोरसिम नाजाबाय थायोबा एसे गावनि मावनांगौ खामानिफोरखौ सालांनाय मोनो नङा होमबा। बेखायनो जों एसे आलादाहै जों बेफार न फोर खालामनायाबो बा बेफार खालामनानै बेफार फालांगि खालामनानै जों गावनि गावनि गावनि जों गावनि गसंथानो हानाय जोंनि पजिसन बा फाउन्डेसनखौ जोङो बानायनांगौ आरोना। जेरै जा आथिखालाव नै आथिखालावथ' जोंहा गोबां रोखोमनि बेफार फालांगि खालामनो हायो जेरै जोंहा गामि गामि थांनानै माइ जाय आबादारिफ्रा माइनि आबाद मावो। बा जुखामनि आबाद मावो बा गयनि आबाद मावो। नङाबा गोबां रोखोमनि आबाद मावनाय नङा होमबा थरमुस गायनाय फिथाइ सामथायाइ गायनायखौ नो होन बेफोरखौ जुदि नोंथाङा एसे फैसा लानानै बा रां खावरि लानानै जुदि बेखौ बायस'नानै आबादारिफोरनिफ्राय एसे खम दामाव आरो जेरै आं माबानि माइनि बिदिन्थिखौ होनोसै जेरै जोंहा माइयावहा ओरैनो महनसे महनसे होनोबाथ' जों बेयावहाय ब्रैजि केजि थायो नङा होमबा। औ बे ब्रैजि केजि माइखौ जों बायदोंब्ला हमना ला नोंथाङा। द'जौ बा स्निजौ राङाव बायबाय मनसेखौ ओमफ्राय बेखौ जुदि नोंथाङा बाजारावहा फानहैदोंबा ओरै जोंहा एफ सि आइ थायो ना फुड करर्प'रेसन अफ इण्डिया होननाय एफ सि आइ गुडाउनावहा जुदि नोंथाङा फानहैयोब्ला बिथांमोना एसे रांखावरिखौ बे बा बेसेनखौ बुरजा होयो आरो जेरै बिथांमोनहा सेेरोजा मनसेयावहा सेेरोजा बिदि होगोन। ज नोंथाङा बिदि बायस'नानै जुदि बिदि फानहैयोबो गोबां लांखावरि खामायनो हायो आरो जोंहा मुलाम्फा जायो आरोना बेबायदि थ' ओरै नोंथाङा आबादारिफ्राबो लस गैला आबादारिफ्राबो खहा जाला आरो नोंथाङाबो खहा जाला गासैयाबो मुलाम्फा जायो आरोना नोंथां । बेबायदि जों बेफार खालाम खालामनो हायो बेबायदिबो आरो बे जाहैबाय हौवासा फोरनि थाखाय बा हिनजावफ्राबो हायो हिन्जावसाफ्राबो आरो हिनजावसाफोरनि थाखाय जाहैबाय नोंथां ओरै जोंहा नै जोंनि ओ जोंनि हिनजावसा माहारिफ्रा बा जोंनि आइजोफ्राथ' गोबां आखा फाखा खा आखायनि खामानिफ्राव नङा होमबा जेरै जि दा जि दानायखौ नो होन खुन्दुं लुनायखौनो होन बा आखाइनि खामानि मावनाय जेरै आ बे ओ गिसिब बानायनाय बा बायदिसिना आखाइनि फुथुलाफोर बानायनाय बेफोरखौ जों गावनि खामानि बादि बानायहैबा जोंहा बेफार फालांगि बेफोरावनो जों बेफारबादि खालामनो हायो आरोना सेंग्रा बा सिख्लाफ्रा ऐ आथिखालावथ' नुनो मोनदों बायदिसिना रोखोमनि डिजाइननि दख'नाफोर बा लांगा नङाबा जोमग्रा गस्ला बिदि ओंखारला बायदों नङा होमबा आर'नाइफोर बेफोरखौबो ओ नोंथाङा सें सिख्लाफोरा ओ आइजो आइजोफोरा बेबायदि वे बिं न' बिदि बायनानै गावनो जि दानानै बा सोरखौबा दाहोनानै बेबायदि फाननो हायो आरोना बेफोरबायदि बेफार फालांगि खालामनो हायो आरो। थ बे जाबाय बेफोरबायदि आरोना नोंथां आरो बिदिबा नोंथाङा एसे बुंदो आरो जों मा मा राहायै ओ जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा बेफार फालांगि खालामनो हायो?
नंगौ नोंथां। नोंथाङा जोबोद मोजां बाथ्राखौनो बुंलांदों आजिखालि साख्रिनि बेलायाव ल' एबा साख्रिखौल' होसोआ लाबानो गावनि लाइफ एबा जिउ खौ खुंनो थाखाय जेरै दाउ अमा मोसौ बोरमा नै बेफोरबायदिखौबो माने फार्म एबा न'खराव फिसिनानै माने गोजानाव जेनेबा बाजार एबा बबेबा दाबसे जा जायगायावहाय साप्लााय हरोब्ला नै बे फोरजोंबो गावनि न'खरखौ एबा गावनि जिउखौ जोबोद मोजाङै खुंलांनो हायो। थिग बेबायदि नोंथाङा गयनि सोमोन्दै बुंदोंमोन मानोना गया जायगा लायो जायगा जोबोद मोजां जायो माने बुंनो थाङोब्ला जोंनि सा ओनसोलाव ओ जोंनि साखाथि नांजाबनाय भुटा न सेराव गय होनोब्ला ओरैबायदि जायो बेखौ जुदि बिजनेस खालामोबा ओरैबायदि मुलाम्फा माने ओरैबायदि मुलाम्फा मोनो आरो माने एक्स' केजियावनो जौसे केजियावनो नोङो ओ ब्रै ब्रै रोजानि बायनानै नोङो ओजै एसे गोजानाव साप्लाय हरोब्ला माने ब्रै रोजानि बायनानै नोङो ओ द' रोजा स्नि रोजा मोनो आरो नोंथां। बेफोरबायदिनो माने साख्रिनि उन उन थाया लाबानो थाखा फैसा रांखावरि एसे बुथुमनानै बे फोरबायदिखौ खालामोब्ला माने इजियैनो गावनि लाइफखौ गसंथानो हायो होननानै आं सानो आरो नोंथां। आरो बेल' नङा ओ जेरै मैगं थाइगं ओ सबाय बिमा गायनाय ओ फथल गायनाय
आलु गायनाय बेफोरबायदियावबो दानि लाइमोनफोरखौ उ फ्राय ओ बारा नुनो थांलिया नाथाय दानि लाइमोनफोराबो बेफोर आबादफोरखौहाय जुदि गोसो जानानै मावोब्ला माने बेफोर आबादनिफ्रायबो गोबां ओ रां आरजिनानै गावनि लाइफखौ जालांनो हागोन होननानै आंबो सानो आरो नोंथां
नंगौ नोंथां
ओ
आरो बेबायदिनो औ नंगौ आरो जोंहा दं गोबां ओ बेबायदिनो जोंहा ओ जों आथिखालाव जों दावबायारि बिफानखौ जों गावानो इसे ओ बानायनानै आथिखालावथ' जोंहा दावबायारि बिफान बा ट्रेभेलिं बा टुरिजिम होननाय सेक्टरा जोबोद दावगाबोगासिनो आरोना जोंनि जायगायावहा दा बेफोरबायदिनो नोंथाङा आ जेरै आं नोंथां मख'नो बादि बा नोंथाङा ओ ओरै नोंथांमोननि ओनसोलावनो हाग्रामाफोर थाबाय जेनेबा आं बिदिन्थि बायदि बुंनोसै मानास हाग्रामा बा सिखोना जोहोलाव हाग्रामा बेैफोर जायगायावहा जुदि नों नोंथाङा गिदिर गिदिर वबा थाग्रा न' बा ट्रेभेलिं एजेन्सि बेबादि बानायबाबो नोंथाङा गोबां रांखावरि बा नोंथाङा रांखावरि खामनायजों लोगोसे आरो नोंथाङाथ' मानसि लाखानांगोन नालाय दस्रा खामानि मावग्राबो बिथांमोननोबो खामानि होनाय जागोन नङा होमबा बिथांमोनाबो बेबायदिनो रांखावरि खामायनो हागोन नोंथांनि दारैनो बेबायदि आरोना जों बेफोरखौ मावनांसिगौ बा जों जोंनावहा गोबां रोखोमनि मावनो होमबा जोंनियाव गोबां रोखोमनि खामानि दं आरो मावनोबा । हायोब्ला बेबायदिनो औ आरो जोंहा नै आथिखालावहा बेफोरखौ फसंथान बादि बनायनांसिगोन आरोना गाव गावनो । दाउ अमा फिसिनायाथो थाखाबाय दाउ अमाया जोंनि बे गोदोनि फुराना आरोना बेफोरो दाउ अमा फिनानै गाव जिउ खुंलांनाया दानि गोदान महरै बुंबा नों नोंथांआ बेनो दावबायारि बिफानफोरावहाय नोंथाङा ट्रेभेलिं एजेन्सि फोर बेबायदि बानायनानै नोंथाङा फसंथान मोनसे बानायनो हायो आरो आरो बेबायदिनो ओ फराय फरायनाय सुबुंफोरनि थाखाय जेबो ओंखाम गोमाखाया नङा हबा नोंथाङा गोबां फरायनायनि एक्सपिरियेन्सखौ लानानै नोंथाङा गथ'फोरखौ फोरोंनोबो हायो
औ
नङा होमबा गथ'फोरखौ फोरोंनानै बेबायदिनो मोजां ओ सोलोंथाइ होनाय जों लोगोसे नोंथांआ ओ बेबायदि खालामनो हायो आरो एसे फसंथानफोर दिहुननानै बा फसं थालफोर बानायनानै गावनि गावनि मावनांगौ खामानिखौ मावलांबाय थानो हायो नङा होनबा बेफोर गोबां दं । ओ जोंहा मावनो होनबा जोंनि जायगायावनो ओरैनो थ' खायफा माखासे सुबुंफोरा्रा बाहेरावसो थाङो नङा हो गोबां रायजोनि बाहेराव जोंनि रायजोनि बाहेरायाव खामानि मावो बेबायदिनो आरो नोंथां आरो दं जोंनाव गोबां रोखोमनि मावनो हायो आरो जोंहा दंबावो बेबायदिनो ओ जिब जुनार फिसिनायजों लोगोसे आरो जिखुनु दखान गलाफोर होनाबो जानो हायो आरो आथिखालावहा थ' गासैबो खामानियानो जोंना दिडिजिटेलसो नङा होमबा अनलाइन एप्लाइ खालामनांगौ जायो जिखुनु दा बेनि थाखायबो गासैबो सुबुङाथ' अनलाइन एप्लाइ खालामनो रोङा थ' बेनि थाखायनो नोंथाङा मोन मोनसे सि एस सि कास्ट'मार सारभिस दंना ओ मोनसे सि एस सि होनना बुङो ओ बे बेबायदि जायगा ओ कास्ट'मार सार मामोन बेबायदिखौ दखान खुलिनानै नोंथाङा गोबां हेफाजाब खालामनो हायो आरो अनलाइन एप्लाइ खालामनायखौनो होन जिखुनु बेबायदि आरोना नोंथां। थ' बेफोरावबो नोंथाङा मोजां ओ नोंथाङा सोलिनो हायो आरो ना। ङा बाहेरायाव थांलायना हा नांलाया आरो बेबायदि नोंथां बिदिबा समा जाबायना जोंहा?
औ नोंथां जाबाय।
बिदिबा दोनथ'बाय बिदिबा।
जागोन दे नोंथां दे।